हेल ' नोंथां
औ-औ
खोनादोंना?
औ खोनादों
अ अ होमबा नोंथां गिबियावनो गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ नोंथांनिसिम जासि हरग्रोनाय थाबाय।
औ नोंथांनिसिमबो फिन जासि हरबाय।
नोंथाङा होमबालाय दा मा खालामगासिनो?
आङो दा जिरायनानै दङ ओरैनो।
जिरायनानै दङना होमबा आं नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै कल खालामनाय जादोंमोन नोंथां सावरायजागोन ना?
अह सावरायनो हागोन दे आंबो फ्रियैनो दंखायो।
अह होमबा नोंथां बे आयदायानो जाहैबाय जेनेबा गेलेनाय बा बियाम खालामनायफ्रा जोंनि जिउआव
औ
औ होमबा नोंथां जों बयबो मिथिखायोना बियाम खालामनाय बा गेलेनायफ्रा जोंनि जिउआव मासेबां गोनांथि मानोना बेफोरो जोंनि देहाखौ मोजाङै लाखियो आरो जोंखौ एक्टिभ दोनो लाइफआव जोङो फिजिकेलि फिट थानो हायो ना आरो जोंना मेन्टेल फ्राबो मोजां थायो। आरो अभारअल जोंनि बे पार्सनेलिटिया मोजां जायो आरोखि होननो थाङोब्ला
औ
आरो देहा देहाफ्राबो मोजां जायो नालायथो माने बेराम आजार जानायफोरनिफ्राय एसे बारग'नो हायो बेराम आजारफोरनिफ्राय बे गेलेनायजों बा बियाम खालामनायफोरजों होमबा जोंनि जिउआव बिराद गिदिर बिहोमा होयो आरोखि बे गेलेनाय बा बियाम खालामनायफ्रा नंगौना नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
औ नोंथाङा मा सानो बेनि सायाव?
होननायबायदि आंबो बेखौनो बुंनो सानोदि ओ-गेलेनाया ओ-जोंनि देहा गोसो साननाय हनाय गासैयावबो जोंखौ माने ओ- थाजिम खालामो बेबायदि बियाम खालामोब्ला गेलेयोब्ला जोंनि देहाफ्रा राफोद जायो आरो जोंनि ओ-गोसोआव माने बेफोरबायदिनो ओ-माब्लाबा समाव गाज्रि सानफ्लांनाय बा बायदिसिना सानफ्लांनाय बेफोरो ओ- बेफोरबायदि खेला दुला गेलेयोब्ला जोंना ओ- साननो सम मोना जायो आरो बेबायदिनो गावखौ ओ- बेस्ट स्टआव दोननो हायो आरो औ बेजों लोगोसे ओ-रंजानाय-रंजानाय मोनो जों गेलेनानै आरोबाव ओ-गोबां ओ-गोबां गेलेगिरिफ्रा माने बिदिनो गेलेयै गेलेयै ओ-गोजौ थाखोसिम गेलेहैनोबो हायो आरो बिदिनो
औ नंगौ नोंथां।
लोगोसे बिमा-बिफाखौ ओनसोलखौ हादोरखौ बेबायदि मुंदांखा खालामनोबो हायो आरो। बेनिबो गोबां बिदिन्थि दं। जेरै ओ बेबायदिनो गेले- गेलेनाय दुंनाय भलिबल, काबादि, बेडमिन्टन बक्सिं बेफोरबायदिनो गोबां गेलेनायफोर दं आरो नोंथां बेनो नोंथां
औ नंगौ नोंथां औ औ नोंथां नंगौ।
औ नोंथाङाबो माबाफोर बुंबावगोन नामा आरोबाव?
औ बुंगोन नोंथां बुंनो हागोन।
औ
औ बे नंगौ बे नोंथां होननाय बायदि थिगानो जे जोंनि हादोरखौ देरहोनो हायो बा जेनेबा जोंङो मोनसे गिदिर पार्सनेलिटि जेनेबा पार्सनेलिटि होननानै बुंगोन जोङो ना।
औ नंगौ।
बिदि गिदिर एसे जेरै दा जोङो दा जेनेबा वाल्ड कापनि सिजेन बाहाय बिराद गिदिर-गिदिर प्लेयारफ्रा गे ओ जेनेबा गेलेनो मोनदों। दा थिग बिदिनो जोंनि बे फिसा-फिसा इण्डियाफोर इण्डियानि बे मोनसे क्लाब दंना। मिनारबा क्लाब होनो जायखौ नोंथां।
औ
बिसोरो गोबां जेनेबा बिसोरथ' बे आन्दार थार्टिन बा आन्दार फरटिननि फुटबल फुटबल खेला गेलेहैगासिनो दा गुबुन हादोराव। बाहाय गो देरहागासिनो आरो बिसोरो नोंथां दाख्लैसो दाख्लैसो हेल्थ सिंकि काप देरहानानै फैबाय जोंनि ओ इण्डियानि उन्दै-उन्दै गथ'फोरा।
औ नंगौ।
नोंगौ नोंथां होननाय बादिनो बिदिनो जेनेबा जोंनि जिउआवथ' बिराद गोनांथि गेलेनाया ओंखायनो आरो बेजों जों लोगोसे जों बे- मोनसे गिदिर जेनेबा गिदिर ओ जिउ खुंनायनि राहा लामा बिदिबो खालामनानै लांनो हायो आरोखि ना नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
औ आरो लोगोसे बियो मा खालामो सासे सुबुंनाव डिसिप्लिन क्रियेट खालामोना डिसि- फ्लिनखौ डेभेलप खालामो। जेरै जेरै गेलेनायावथ' रुलसफोर थायोना नियमफोर नेमफोर। थायो गेलेनायनि बे नेमफोरखौ फालिना फालिनानै गेलेनांगौ जायो आरो दा बेफोरनि थाखायनो माने सासे सुबुङा बेफोरखौ रोङो आरोखि नेमफोरखौ।
औ नंगौ
औ औ होमबा नोंथांनाव आंबो एसे सोंहरसैलाय ओ
गोदोनि गेलेनाय जेनेबा उन्दैफोरनि आरोखि ना दानि उन्दैफ्रा गोदोहाय
औ
मा रोखोमै गेलेयामोन बा माबायदि टाइम होयोमोन गेलेनायफ्राव ओमफ्राय दानि गथ'फ्रा माबायदि गेलेयो बा माबायदि टाइम होनो हायो आरोखि।
औ नंगौ
नोंथाङा एसे फोरमायना होदो आंनो।
औ नोंथां ओ गोदोहायथ' बेबायदिनो जेब्ला जों उन्दै-उन्दै सममोन अब्ला ओरैबायदि गेलेयोमोनदि आ बिमा बिफाफोरा जोंखौ नागिरनानै लायलायनांगौमोन आरो बेबायदिनो एखनब्ला रायोमोन जोंखौ बांद्राय गेलेनायनि थाखाय थाखाय जोंखौ रायोमोन नाथाय आथिखालाव जों नुनो मोनो गथ'फ मबाइलफ्राव ससियेल मिडियाफ्राव गोदोसोनानै थायो बिसोरखौ बायजोआव ओंखारनो थिनबाबो बिसोरो ओ ओंखारि बेबायदि गेलेहै दसे फोथाराव थां होननानै बुंब्लाबो बिसोर थांनो नागिरो आरो माने गोदोनिजों दानिजों गोबां फाराग दं आरो माने। गोदोनि ओ गोदोनि उन्दै समाव गेलेबोनाय खेलाफोरनि गेजेराव ओ बेफोरबायदिनो ओ काबादि दङ। मार्बल गेलेनाय बिदिनो थाखुमायलायनाय बेबायदिनो गोबां गेलेनायफोर दंमोन नोंदां औ खिखर खिखर गेलेनाय आरो बिदिनो बारनाय बेबायदिनो नोंथां औ फुटबलबो गेलेयोमोन नोंथां बै समावथ' बलनि एसेबां माने एभेलेबोल नङामोन ना बलफोरखौ एसे बेबायदि समाव नोंथां मोनसे समाव जुम्ब्राफोरखौनो बल खालामनानै जोबोनाय फोरफोरखौनो खाारथबनानै बल गेलेबोनाय बेफोरबायदिबो गोसोआव दं नोंथां
औ नंगौ औ नोंथाङा सैथो बे खोथाया जोंनिथिंबो बिदिनोलै
औ नंगौ
जेरै क्रिकेटफोर गेलेब्लाबो सिथामफोरथ' बायनाय जाखायामोन नालाय बे बेरा बबेबा बेरा बायनाय बा गनफोरखौनो जोङो सिथाम बानायनानै दोनानै गेलेयोमोन आरोखि हायाव
औ नंगौ
औ आरो बे नोंथां होननाय बिदिनो बे क्रिकेट गेलेनायफ्रावबो बे बलफ्रा बे बलफोरखौ प्लास्टिक फोरजोंनो खारथुननानै प्लास्टिक सिङावनो बायदिसिना पेपारफोर सोनानै बिदिबो गेलेनाय जायोमोन आरोखि बिनानैखां औ
माने बै समाव ओरैबायादि रंजाथावमोन आरो बिदिनो ज' ज' गेलेयोमोन रंजायोमोन उन्दै समाव बिदिनो गावजों गाव बिदि गोरोबलायनानै रंजालाय््् नाथाय आथिखालाव जोङो मबाइल टिभि ससियेल मिडिया बेफोरबायदियाव बांद्राय गोदोसोनानै थानाय बेबायदिखौ नुयो आरो जों दानि गथ'फोरखौ बेबायदि दियाव जोंनि देहायारि गोसोआरि बेफोरबायदि साननाय हनायावबो एसे पेक गोलैयो आरो
औ नंगौ नोंथां गोलैयो औ
नोंथाङाबो माबाफोर बाथा बुंबावगोन नामा दाजाब देरनानै
औ नोंगौ नोंथां जेरै नोंथां होनाय बायदिनो दानि आथिखालाव गथ'फ्रा बांसिन मबाइलजों जोम थाग्रा जाबाय न'आवनो बारा गेलेहैला गोदोनि दिनावथ' नागिरनानैसो लायलाय लायनाङोमोन बिमा बिफाफ्रा गेलेनायखौ खिन्थु दानि
औ
दिनाव उन्दैफ्रा थांला बिमा बिफाफ्रासो थां गेलेहै होनलायलायनांगौ जाबाय माने बिमा बिफाफोरासो ओंखारनानै दसे गेलेहैथां बिदि होननांगौ जाबाय मबाइलखौ बारा दा नायसै दसे मबाइल लायालासेनो गेलेहैथां बेफोरबायदि बिदि होननांगौ जाबाय आरोखि दानि खोथायाव खिन्थु जोंबो नुयो खायफा पेरेन्टसफ्रा खायफा बिमा फिफाफ्रा माने दा बिराद माने ओ फुटबल ओ फुटबलाव गेलेनो गोसो बिदि फुटबल एकादेमिफ्राव सोयो आरोखि फुटबल एकादेमियाव बांसिन सोनायखौ नुयो दा जेरै बक्सिं बो थोयो किक बक्सिं एथलेटिक्स बेफोराव बिमा फिफाफ्रा दा माने मोनसे फिस होलायलायनानै मोनसे एकाडेमियाव सोहैयो आरोखि जेरै साय बेफोराव नोंथां बे फोरखौ नुनो मोनदों आरोखि दायो दा खिन्थु ओ बे सहरफ्रावबोथ' माबाफ्राबो बिराद खम जाबाय दाथ' फोथारफ्राबो
औ
ओंखायनो सुबिदाबो गैला गेलेनो ओंखायनो पेरेन्टसफ्रा बिदि हरनांगौ जायो आरोखि गावनि गथ'फोरखौ आरो बिदि जेनेबा गेलेनाय गैयाब्लाबो बेयामखौ नांथारगौ आरोखि ना नोंथां
औ नंगौ नोंथां
बेयामखौ ओ दा बुंनो थाङोब्ला गोदो गोदोहाय नायोब्ला मानसिफ्राबो मानसिफोरनि जिउआ गोबावसिन था जोरोमोन आरोखि ना
औ
बिसोरो गो ओ बिराद फिट थायोमोन नालाय गोदोहाय आरो जानाय लोंनायफ्राबो मोजांमोन खिन्थु दानि जिउआव बिदि बेखौ एसे खमायलांबाय आरोखि दानि बे माबाफ्रा मानसिनि जिउआ होननो थाङोब्ला
औ नोंगौ नोंथां
माने जानाय लोंनाय फ्रेस नंला आरो लोगोसे ओ ब्याम खालामनायफोरबो बारा जाला समफोरबो मोनला जेनेबा अफिसाव थांनाय फैनाय बिदि जायो आरोखि नोंथाङा जानाय लोंनायफ्राबो बारा फ्रेस जाया बाजाराव बायनानै जाना दा ओंखायनो गावनो गाव टाइम ब रननानै गावनो गाव सम बरननानै बेयामफोरखौ खालामनांगौ आरोखि बे गोनांथिथार जिउआव नोंथां
औ नंगौ नोंथांनो
दा होमबा नोंथां जोंना एसेआवनो जाथ'सिगोन नामा
औ नोंथां जों सावरायनायखौ बेखिनियावनो
औ दे नोंथां।
गोजोन्थों नोंथां। औ गोजोन्थों नोंथां
औ